हेलो
मा खालामदों
दङ लै
ए
ओरैनो दङ जिरायनानै नोंलाय
दं आंबो ओरैनो उन्दुलाबायनानै
अ मा ओंख्रि जानायमोन?
जोंना ओंख्रिया माबासोमोन ओ आलु खांख्रिखलासोमोन
ए बोरै दङ न'खराव?
न'खराव मोजांथ' दामानि मोजाङानो दंथ'यो ओमफाय नोंसिनालाय
ओ जोंनिया ओ दिनै हराव ओ अखा हानानै माबायदि ओ गामिनि माखासे ओ लामा बायदिसिना बिराद खहा जादों दिनै
ए
हराव अखाया हाबाय एकथासोनि फ्राय थिनथासोसिम अखा हाबाय ओरैबायदि अखा हा बाय हाबाय एकदम दै बाना फैना होबाय बे दै बानायानो बिराद खहा खालामलांदों माने
ए सोरनाव सोरनाव मा-मा जाखो
ओ फ्राय फिफटि ओ हानद्रेदाव खावसेयानो माने खहा जादों माने ओरै लामाफोरा लामाफोरा खुरखावलांजोब्बाय माखासे बुस्थु एक दम गोजाव लांलाबायबाय दाउ अमा माखासे बोरमा बेफोरबो माने बुहुद खहा जादों माने
ए
बिदि गिथावना माने नुवाखैमोन होनजायो आरो
औ बेबायदि जाफ्लेबाय थाखायोमोन ना मैयासो जाजेननाय
जानायाथ' सिगाङावबो खनसे जादों जानाया ओमफ्राय गोबावसैमोन दोनै आरो पास बसरसो जाबायमोन दोनै खनसे जाबावबाय माने बिदिया
बिसेबांसो हराव जानाय बिदि जाथाया उम
सोरांनायजों सोरांनायजों जानायजों जादों आरो
होमबा नोंसोरो ओ जाजेननायनिफ्रायनो मोनथिखानाय आरो ना?
मोनथिदों हरनि फुंनि सारिता बाजियाव माने जोङो बेखोहाय ओ ग्रोब सिखारनायजों नुनायजों जादों माने
ओ ओमफाय नोंसालाय माबाफोर खहा जादों नामा
खहाया जादों जानाया है खोन्थाख'हाया खहाखोनो मा मा जालांदों आरो
ओमफ्राय दालाय माबायदि जानानै दङ
दाबो बिदिनो बहुद लेथ्रा लेथ्रा जालांबाय जायगाफोराबो ओरै फारसे दंफांफोर बायसिनलाबायबाय बिदिनो दंफां बायसिननायजों ओरै ए न'फोराबो एसे एनै खहा जाबाय माने
उम
इदि गिथावना जादों
उम
फुख्रिफ्राव नाफोर दोनोमोन ना नाफोराबो गलांजोबलायदों नामा
गलांबाय फ्राय फुख्रिनि सोरनिबा सोरनिबा नाफोरानो बहद गलांनाय जाहैबाय बहुत खहा जादों माने
होमबाथ' दा माइफोर गायनो हायाखै खोमा
ओहो
नोंसिनिथिंथ' ओरैनो दै बाना जाबा माइ गायनो हाखायाना
हाया
ओमफ्राय बे दैया मालासिम सेमगोन माला समसिम
बारा गोबाव थाया थानाया बिदिनो थागोन सानसे साननैया माखासे माइ गायनो गोनां फोराबो बहुद हाफोराबो माबालांबाय ओरै फारसे खोथिया बायदिसिना जगार खालामनायफ्राबो माने गोजावलांबाय बेफोरबाय दि जाहैदों
उम्म ।
ओमफ्राय दा बहाबाफोर थांगोन नामा
गैया थांथनांगौ गैथया दायो ओ माखासे माबाफ्रा । नायफैदों एसे । एम एल ए फोर माफोर बायदिसिना नायफैदों नायफैनानै । माखासे रेसन पारटि होनायनि खोथा बुंलांदों आरो
ए बेबायदिनो मालाबा समावहाय बिदिनो दैबाना । समाय बिदिनो सरखारनिफाय माबाफोर अनसुंथाइ मोनबाय थाखायोमोन नामा नोंसिनियाव
मोननाया मोनो एसे एनैखो मोनखायो मोननायालाय । बिदिनो सिगाङावबो एसे एनै बिदिनो । दों आरो ।
होमबाथ दा बे । बे मोसौ दाउ अमाफोरनि थाखायसो जाला नामा हेलौ
औ खोनादों ।
ए ।
हेलौ खोनादों । नों खोनायाखै नामा? हेलौ
ओ ओ खोनादों ।
औ दे आंबो खोनादों मा बुंनो नागिरनायमोन ।
मोसौ अमा दाउफोरथ दं नालाय नआव । ओमफाय बे दै बानाखौ । जों एसे उसुबिदा जादों नामा?
जानाया जादों बिदिनो गासि ओ गासिबो दै जाजोब्बाय नालाय । मोसौ बोरमा बहा दोनगोन बहा मा बेन गबलांगोन इदि जालाबायदों खहाय आं बांद्राय बिस सोरो खहा जायासै ओरै माखासे
दाउ बेफोरो माखासे आलाय सिलाय गोदाव सोरावबो गोजावलाबायनाय जादों आरो
औ
माबाफोर बुंगौमोन
बुंनायाथ बिदिनो नखरनि बिदिनो खबर लानाय । बेखौनो खबर लानोनो हरखादोंमोन आरो ।
औ दे बेफोरबायदिनो खबर खालामलायनांगौ ।
ओं जानाय लोंनाया जेबो उसुबिदा जायाखै
जादों जानाया किसुमान ओंखामफोरखोनो संना जानो सुबिदाखोनो मोनाखै बुहुद बिदिनो गोदाव सोराव गाबगु खुगु जानांलाबायदों
ओम
मोजां मोनजादों खिसुमाना मोजां मोनजायाखै बेफोरबायदिनो जानांदों आरो
ओम ननि थाग्रा फोरावबो दैया हाबजोब लायनाय जादों नामा
हाबदों हाबदों
बुरजामानि ओ ओ दा दासिम थानानै दंथयो ना दा खम जाबाय बेबायदि गैला
थ जेनेबा एसे खम जानानै दंथयो दंनायालाय दहाय फुङाव एकदम माने अबस्था गैयैमोन आरो
ए
दासिमथ एसे मोजाङाव दंथयो
ओ ओमफाय अखाफ्रा हाबावगोन बायदि नामा दा
अखाया दाथ एसे जोरांनानै दङ हरावसो मा जायोलाय
ओ दे होमबालाय दोनथसै खोमा
दे दे बिदिबा होमबा दसे दोनथनोसै